हेलौ अ ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो?
आङो ओरैनो जिरायगोरनानै दंगासिनो।
अ नोंथाङा दायो
ओं दङ ओरैनो फ्रियैनो दं।
अ, अब्ला जाहा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा?
ओं हागोन हागोन।
अ अ अब्ला नोंथाङाथ' मिथिखायो जेनेबा बर'फोरनि बयनिबो न'खराव जोङो जिब जुनार बा दाउमा-दाउसा फिनायखौ नुनो मोनो।
औ नांगौ।
औ अब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जोंहा मा मा जिब-जुनारफोरखौ बांसिन फियो मा माबायदि फियो आरो बिसोरनो मा माबायदि आदारफोरखौ होनाय जायो लोगो से बेनिफ्राय जोंहा माबा फोर मुलाम्फा मोननो हायो नामा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन हागोन दा जोङो अमा ओम जों जों जोङो दाउ, अमा, दाउ, बोरमा, मोसौ होनोबाथ' जोङो ओरैनो सहायाथ' सहाय मोनो जोङो अमा अमाखौ जोङो फिसानिफ्राय दे बिदिनो गुन माइ ओंखाम मायदिफोर माबाफोर संनानै जोङो जाहोनानै जोङो बेखौ अमाखौ गिदिर खालामनानै जोङो फाननानै जोङो सोलोंथाइ एबा अबा मोनसे खैफोद माबा मोनसे जादोंबाबो जों बेखौ फाननानै जोंङो गावनि बेमार-आजारफोरखौबो नायनो हायो आरो फराय फरायग्राफ्रा फरायनोबो हायो बिदिनो मासे मानै जि जोङो एरहोलांबाय थानानै जोङो बेफोरखौ रांखावरिबो बुरजा खामायनो हायो। दा जोंनि बर'नि फ्रेभ्रेरेट होनोबाथ' जोङो अमाखौनो बुंनाय जायो दा अल इण्डिया आसामावनो जोङो अमाखौ मोनजानाय जायो आरो प्रेभेट होनोबा थ' बेनोखा अमायानो आरो बिदिनो बोरमा मोसौफोरखौबो जोङो बोरमाफोरखौबो जोङो मासेनिफ्राय मानै एरहोलांबाय थायोब्ला जोङो उन समाव बिदिनो माबा सयथासो बिदि जायोबा जों गेदेर देरोबा बेखौ जों फाननानैबो जों गाव गावनि बेमार आजार आजार जानाय लोंनायफोरखौ जोङो सुफुंनो हायो बिनो अनेक दं मोसौ बाबो मोसौ सौबाबो होन हांसोबाबो होन गासिबो जोंनो जा नांगौखिनि एसे बुरजा खालामनानै जोङो गाव गावनि नांगौ गौथिखौ जोङो सुफुंनो हायो। फाजाय बेफारिफोर दङ बेफोरनो फानहरै फानहरै जोङो रांखौफोरखौ बुरजा मोनो बिदिनो इस्कलफ्रावबो जोङो गथ'फोरखौ जोङो बेफोरजोंनो गाव गावनि गथ'फोरखौ जोङो आरामै सोलोंथायावबो जोङो सोनो हायो आरो दा ओमफ्राय नोंथांमोननि फारसे माबायदि दे नोंथाङा एसे फोरमायदो दे।
औ ओ जोंनि ओनसोलावथ' बांसिनानो जों बयखौबो बर' नि न'खरफ्राव नुनो मोनो जे जोंनि ओ बर' फोरनि न'खरावथ' बयनावबो जोङो दाउ, अमा ओ बोरमा, मोसौ, बेबायदि बयनिबो न'खराव जाफिननायखौ नुनो मोन खायोआनोखा ओ बयनिबो न' खराव जा मा गैथाराबाबो दाउफोरखौ जाहा फिखायो अमाफोर खौ बांद्राय बुरजा लानो हायाबाबो जा मासे मानै लानाय जायो। आरो जोङो आथिखालाव जाहा गोबां नुनो मोनो जे अमाफोरखौहाय फार्म बानायनानै न'खर न'खरनो बेबायदि बिमा बा बिमा बानायनानै बा फिसा बानायनानै बेबायदिनो गोबां बानायनायखौ नुनो मोनो आरो आथिखालाव गामि ओनसोलावबो गोबां फार्म दङ माने अमाखौ बेबायदिनो बुरजा बुरजा लानानैहाय गुबुनाव फानह हरो माने अमा अमा बिमानिफ्रायबो फैसा मोनो आरो अमा फिसाफोरनिफ्रायबो जों फैसा मोननायखौ नुनो मोनो बेजों लोगोसे जा न'खरफोराव बर' न'खरफोरावहाय हांसो फियो दा हांसोखौ जोङो दाबायदियाव गोरलै समाव बिराद मो निफ्राय हाथाइनिफ्राय जा फिसा फिसाफोरखौ बायनानै लाबोनानै बा न'आवनो फिसा जाहोनानैहाय बिदिखौ हांसोफोरखौ गिदिर खालामनानै बाजारफोराव फानहैयो बा बेफारिफोरनो फानहैयो बेनि बेनि गेजेर गेजेरजों जोंहा गोबां बेनि गेजेरजों जोंहा गोबां रां आरजिनानै लानो हायो। आरो दाउफोरखौथ' बयबो बर'फोरा न'खर न'खरावनो थाखायोआनोखा साफ्रोमबो दाउफोरखौ फिखायो। दाउफोरखौ फाननायनि अनगायैबो जा-जानो थाखाय न'खराव फियो आरो बेबायदिनो जानायजों लोगोसे गावनि रांखान्थियाव गावनि रां ओ नांगौ जानाय समाव फानो। फानो माने बेबायदिनो जिब जुनारा जोंनो नांगौ समाव हेफाजाब होयो। बोरमाफोरखौबो बेबायदिनो फिसिनाय जायो बोरमाफोरनोथ' जा बांद्राय ओ बेबायदि ओ
खरस जाया माने गांसोखौनो जायो जा बिलाइ फोरखौनो होनानैहाय जोङो बोरमाफोरखौहाय फियो‌। मोसौफोरखौबो बेबायदिनो ओ जोंनाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा हालेवनानै जायो बेनिखायनो जोंहा साफ्रोमनिबो बर' न'खरफोराव आ मोसौ हालिया थाखायोआनोखा माने जोंनो मोसौआ हालनायाव गोबां हेफाजाब होयो बेनि अनगायै जा मोसौ गायफोर बयनिबो न'खरफोराव जोङो थानायखौ नुनो मोनो। मोसौ गायनिफ्रायबो जों न'खरफोराव गोबां हेफाजाब मोनो मोसौ फिसानिफ्राय जा मोसौ गायनिफ्राय गाइखेर मोननानैहाय गाइखेरफोरखौ न'आव बाहायनायजों लोगोसे न'आव लोंनायजों लोगोसे बेलेगजोंनो फानहरो बा बेबायदिनो बेनि गे गेजेरजों जोंहा गोबां रां आरजिनो हायो आरो नोंथां। ओ जोङो ओ आथिखालाव नुनो मोनो मा बेबायदिनो सेसाब न'खर न'खर खायसे खायसे न'खर नखराव सेरसा फिसिनायखौबो नुनो मोनो माने सेसाफोरखौबो फिसियो आरो बेसोरथ' बांद्राय जेबो जाया गांसोफोर कबि बिलाइ बिलाइफोर गां सोफोरखौ जायो नालाय बिसोरनो गांसो होनानै फिनाय जायो आरो नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा।
आं खोनादों नोंथां खोनादों दा जों फोरबो जों थिंनाय आं जों थिंनायबो बिदिनो जा नोंथाङा बुंदों नंगौ सेसाफोरखौ जोङो समायना जोङो मानै माथामसो माब्रैसो जोङो न'आव जोङो गन्द्रा बानायनानै दोनोबा जोङो आदार होनाय समाव जोङो मानसिफोर फैनानै नुफैयोबा आयु बिसिना मालाय सेस मोजांथार होननानै जोङो बुहुत मोजां नुयो आरो दा आथिखालावथ' दा आथिखालावथ' नु। दों जोङो सिगां समावथ' गैगोना गैयामोनथाय मिथिया दानि जुगावथ' जोङो। ओरैनो होनोबा जोङो बयलारबाबो होन लकेल दाउबाबो होन। अमाबाबो होन अनेक। गिदिर गिदिर फाराम बानायनानै जोङो। फिसानिफ्राय गिदिर बानायलांनाय नुनो मोनो आरो बेखौ जोङो फेदेरनो। थाखाय जोङो दाना बायनानै जोङो। बेखौ दानाखौ जोङो सानफ्रोमबो होयै होयै होनानै जोङो। बिदिनो मास मोननै गाहामाव ब्रयलारफोरखौ जोङो। गिदिर गिदिर बिदिनो दुइ केजि आराय केजि तिन केजि जाहोनानै जोङो। बेफोरखौ फाननानै जोङो गाव गावनि जानाय आदारखौबो बुथुमनानै। लानो हायो दा नोंथांमोनथिं। बेफोरबायदि ब्रयलार फार्म अमा फार्मफ्रा। माबायदि एसे फोरमायनानै होलाय?
बे माने अमा फार्मखौ नुयोब्लाबो जा ब्रयलार फार्मखौ जोंनिथिं बांद्राय गैया माने। जोंनियावहाय ओ ओ सिगाङै एसे एनै जा। फिनायखौ जों नुनो मोनोमोन जोंनि ओनसोलाव माने। बेबायदि जायो कयलार दाउफोरा थायो खिन्थु एसे गो। देरो देरनाया बिराद गिदोर गिदोर जायो खयलार दाउहाय माने गोजां। बे समाव एसे बां एसे गोजांबानो माने हारसिंनो बेमार जालांनानै थैयो आरो। जायनि थाखाय माने बेबायदि बिसोरो एसे मुलिफोरबो होनांगौ जायो नालाय। नाथाय जोंनियावथ' बां। सिनानो मुलिफोरखौ बाहायनाय जाया न'नि जाय माने ओंखाम माइरं माइ बेफोरबायदि। बेखौसो जोंहा होयो नालाय मुलिफोरखौ बांद्राय बाहायनाय। बिसोरनो मुलिफोरबो एसे एनै होनांगौ जायो बे बेफोरखौ जोंहा होनो। मोनाबाथाय माने एसे एसे गोजांनायावनो हारसिं हारसिंनो थैलांनायखौ जों नुनो मोनो। ओमफ्राय बिनि उनावथ' जोंनिथिंजाय आथिखालाव माने गोबां। अमा फार्म दंसैयानो। ओ खमैबो फिथा बिमा माने बिमाफोरा मासे मानै थायो बेबायदिनो। गोबां माने फिसा जाहोयो आरो फिसा फार्म बानायनानैहाय फिसा जाहोयो बे। माने बेफोरखौ माने अमाफोरखौहाय। नानै दा सरखारनिफ्राय जोङो लन लानानैहाय गोबां खामानियाव बाहायनायखौबो जोङो नु। नो मोनसैथां।
औ औ माने बेबायदिनो आरो बेबाय। दिनो रांखान्थियाव गोबां दावगाबाय आरो माने न'खरनि बे। जिब जुनार अमा दाउ फिसिनानैबो जे जाहा रां खामायनो हायो बेफोरबायदि रांखान्थिनि। बेलायावहाय गोबां दावगानायखौ जोङो नुनो मोनसै।
औ। आरो जोंनि जोंनि ओनसोलावहाय माने हांसो राजा जि बुङो। हांसो हांसो राजा हांसो हांसो गिदिर गिदिर। माने बे हा-हांसोआ नैबे। जोंनिया बे हांसो सिनि हांसो बा फाथि हांसो। बायदि नङा आरो माने हांसो राजा एसे गिदिर गिदिर जायो हांसोआ माने। ओ बेफोरखौ नुयो बे। फोरो न'फोराव थायोब्ला माने जोबोद समायना नुयो हांसो हांसो एसे गिदिर गिदिर जायो नालाय। बेनिखायनो गोबां माने समायना नुयो आरो। बिसोरो माने ज' ज' थायोब्ला लामाफोराव ओंखारोब्ला माने नायनो समायना नुयो आरो। नोंथां। औ नोंथांमोनथिंबो हांसोफोर फिसियो ना?
फियो जोंथिंबो। जा न नोंथाङा बुंदों हांसो राजानि खोथा बुंदों हांसो राजाया जों बिरा समायना नुयो। जोंनि न' खाथियाव दङ। लामाथिं थांबाथाय मानसिफोरखौबो खेबनो होसोलाबायो। मानसिफ्रा गिनानै खारो मानसिफोरा बिराद गिनानै खारो गथ' गथ' गथ'फोरखौ होसोयो। बिदिनो ओमफ्राय आरो हांसो सेना हांसो पाथि बेफोरबो दङ आरो। जों गदालाय
औ।
होनबा जोंहाथ' सावरायनायाथ' एसे गोबाङानो सै। सावरायबाय नङा होमबा दाउ अमानि सोमोन्दै। उम। दा बेखिनियावनो दोनथ'लाय जासिगोन नामा नोंथां?
औ औ जागोन नोंथां। जों दा अमा फिसिनाय बा रां दाउ जिब जुनारनिफ्राय माबायदि माबायदि रां खामायनो हायो। बेबायदिनो जा रांखान्थियाव होदो रांखान्थियावो जौगाबाय बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
उम। गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ।
ओं दे।